औ
औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ दे बिदिब्ला नोंथांखौ औ नों नोथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो एसे न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन?
औ दे बिदिबब्ला। औ न'खर न'खराव थ' जोङो जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि जोङो न'खर गंसेखौ जोङो खुंलांनायखौ नुनो मोनो। स' नों गिबियाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? जेनेबा नों बिथांमोननि ओनसोलाव न'खर गंसेखौ मा रोखोमै खुंलांनायखौ नोंथाङा दासिम नुनो मोनदों?
न'खर सालायनायखौ?
औ नंगौ नोंथां।
न'खर सालायनोथ' जोंना बर' मानसिफ्रा साख्रि दंबाबो बांसिन आबाद नि सायाव सोनारो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेनि आबाद आरो साख्रिनि अनगायैबो जोंना बर' हिनजावफ्रा मा खालामो बायदिसिना मोसौ मोसा दाउ बायदिसिना फिसिनो बे फिसिनानै मा खालामो बेफोरखौ फाननानैहाय रां खामायो बेनि उनाव न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बेफोरजों बायो
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय दाना नुनो मोनदों। फालांगि खालामनायावबो बर' हिनजाव हिनजावफ्रा फावसयनानै थायाखै गासिबो आवगायलांगासिनो। गामिनि बायदिसिना मैगं थाइगं मोननायफोरखौ गामियाव मोननाय मैगं थाइगंखौ खानानै फानहैनानै सोहोराव फानहैयो आरो न'खरखौ दैदेन नायाव संसार जानायाव मदद खालामो बर' आइजोफोरा
औ! नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो न'खर गंसे जोङो सालायनो एबा जोङो न'खर गंसेयाव जोङोथ' न'खर गंसे जानोबा एबा न'खर दानोबा गिबियावनो जोंनो न'फोरखौ नांगौ जायो। स' न'फोरखौ बुंनो थाङोबा औ! बिदिनो थानो थाखाय न' नांगौ जायो एबा जोङो गाननो जोमनो थाखाय हि जोम बायदिसिना नांगौ जायो आरो न'खराव गथ' गथाय दङब्ला। बिसोरखौ फरायहोनो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि बिजाब बायदिसिना बायनो थाखाय जोंनो रां रुफा नांगौ। आरो जोङो जानो थाखाय जानानै औ जानायखौथ' जोंनो नांगोनानो। बैफोरखौबो जोङो बैफोरनि थाखाय जोंनो बायदिसिना बायसिना मुवाफोरखौ जोङो संनाय सारायाव। जेनेबा साराय एबा जोङो खांख्रि औ थोरसि लसा औ बेफोरखौ बेखौ जोङो न'खर गंसेयाव बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेफोरखौ नांगौ आबादखौ जोंनो बफोरखौ बुथुमना लानो थाखाय जोंनो रां नांगौ जायो स' रां नांगौबाथाय जोंनो रांखौ जोङो औ बे रांखौ जोङो माने न'खराव,, जेनेबा गोदोरफोर हमना लाबो जोङो -बिमाफोरखौबो एबा न'खराव आइजोफोरखौबो जों न'खरावनो बायदि रोखोमनि जोंनिया,, जिब जुनार हमना लाबाय बोरमा, एबा मोसौ बेनि अनगायैबो,, जेनेबा अमा दाउ बैफोरखौ जोङो फिसि,, फिसिनानैनो माने न'खरावनो जोङो जि नांगौ मुवा बे फोर नांगौ मुवाफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो हौवाफोरखौ जोङो औ बोथोर लानानै बोथोर जोंथ' जेनेबा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय खौ नुखायोआनो आरो बे औ माइ गाय